औ थां।
औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय।
नोंथां दायो जोङो ओ माइ आबादनि सोमोन्दै सावरायगोन एबा गुबुन गुबुन दोरोङारि आबादनि सोमोन्दै सावरायगोन नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथाङा बे समाव ओ दोरोङारि आ आबादनि सोमोन्दै बा माइ आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां गिबियावनो जोङो माइ आबादनि सायाव सावरायगोन। माइ आबाद बुङोब्ला जोङो गिबियावनो माइ गायनो थाखाय जोंनो खोथिया नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ जोङो खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइसालि सोमनानै लाग्रोगोन दैयाव फुख्रि बा दैमायाव जोङो बस्थायाव माइखौ सोनानै सोमनानै लाग्रोगोन आरोना नोंथां। साननै बा सानथामनि थाख माइ बिनि उनाव जेब्लानोखि बेयाव गाजा फिसा अरगोन अब्ला जोङो बिखौ दैनिफ्राय बोरियाव बोखांनानै जोङो बिखौ खामसालियाव बा बस्था बनानै जोङो फोराननानै दोनगोन आरोना। बिनि उनावहाय जोङो बिनि सायाव। फाथोनि बस्थाखौ खोबनानै होयो आरोना नोंथां ओ मानो होनोब्ला जोङो फाथोनि बस्था खोबोब्ला गरम जानानै थाबनो गाजाया ओंखारबोयो आरोना बिनि उनाव जोङो दुब्लि फोथाराव गिबियावनो जों खारायनानै लाग ग्रोगोन बिनि उनाव जोङो सामार होनानै आरो बिनि उनाव खनसेबाव हालेवनानै जोङो मै होनानै जोङो बियाव खोथियाखौ फोनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिनि उनाव जोंनि खोथियाखौ जोङो ओ दान मोनसे बा दान खावसेनि उनाव फुनो हानाय जानानै फैयो आरोना नोंथां। बिनि उनाव जोङो दुब्लि फोथाराव हालेवना दोननाय फोथाराव खोथियाखौ फुनानै माइ गायनाय जायो आ रोना नोंथां। माइखौ जोङो माइ गायखांनायनि उनाव जोङो माइआ ओम से दान बा से दान खावसेनि उनाव एसे गोजौ गसा बारियनानै फैयो आरो ना नोंथां अब्लाना बै समावहाय जोङो हाग्रा-बंग्रा रज'नायखौबो जोङो एसे फुनानै होनो गोनां जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव हायय जोङो ओ रायनारि हासारफोरबो बाहायनाय जायो मालाबा मालाबा समाव बिनि उनावहाय जोङो आरोबाव दानथामसोनि उनावहाय माइखौ हानानै लाबोयो आरो ना नोंथां न'सिम माइखौ हानानै लाबोनायनि उनावहाय जोङो बेखौ नानाय जायो आरो ना नोंथां। नानानै जोङो आरोबाव जोङो ओ बिखौ से दानसेनि उनाव जोंहा मोनसे फुजाबो होनाय जायो आरो ना आघोन मास बुंनाय जायो बेखौ नोंथां जों बेखौ ओंखाम गोरलै होननाबो मोनथियो आरोना जों बेयावहायनो बावनायबो जायो आरोना बेखौ । औ आरो मैगं थाइगं बुङोब्ला जोंनि दोरोङारि गोबां मैगं दङ नोंथां जोङो दैज्लां बोथोरावहाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनाय जायो आरोना जेरैखि पटल जिंखा खां ख्रिख'ला आरोबाव भिन्दि मैथा लेस्रा थायसुम बायदि गो-गोबां रोखोमनि गायनाय जायो आरोना नोंथां जोंनिथिंजाय। आरो औ । बेफोरबायदियैनो माइ आरो माइनि बेलायाव बुङोब्लाबो नोंथां जोंनिया माइयाबो जोबोर गुबुन गुबुन रोखोमनि मुं थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ जेरैखि फुल फाख्रि जोसा फाख्रि बिनिफ्राय माइब्रा रन्जित जंगबन्धु गोबां रोखोमनि माइ थायो आरोना नोंथां। आं बांद्राय नामफोर खौबो मिथिजोबा। दा आङो नोंथांनावबो मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों। सोंनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां।
औ जों जे ओ दानि आबाद माइ आबाद मावनाय आरो गोदोनि माइ आबादाव मावनायखौ माबायदि फारागथिखौ जों नुनो मोनो?
औ नोंथां ओ गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायाव जोङो गोबां फारागथि नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ गोदोनि दिनाव ओ बेबायदिनो जोङो फारागथि होननानै बुङोबा जोङो ओ माखासे ओ माइनि दिहुननाय आबाद बांनाय बा दिहुनथाइ बांनाय जोङो बेयावनो जो बांसिन नोजोर होनो हायो ओ बेयाव जोङो माखासे मोजांबो थायो आरो मोजां खाबुबो थायो आरो माखासे गाज्रि खाबुबो थायो नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो बेबायदिनो माइ आबाद गोदोनि आरो दानि फारागथि होननानै बुङोबा जोङो गोदोनि दिनाव बांसिनै ओ माइ आबादखौ जोङो मोसौजों एबा नांगोलजों एवनानै जोङो दिहुनननाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां? बे समाव खम सम खम समाव जोङो एबा एसे एसेल' गोबाव समजों लोगोसे बा माखासे एसेल' हायाव जोङो आबाद मावनो हानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन मानो होननानै बुङोबा जोंनो ओ माखासे ओ मोसौजों हालेवनाय समाव जोङो गोबां टाइम लायोमोन बेनिखायनो जोङो गोदो गोदाय एसेल' आबादखौ आरो इसे ओ एसेल' मा होननानै बुङो आबादखौ दिखांनो हायोमोन आरो एसेल' जायगायाव जोङो आबाद मावनो हायोमोन आरो। बेबायदिनो जोङो गोबांथार आबा आबाद मावनो नाजाब्लाबो बा गुवार आबाद मावनो नाजाब्लाबो मा होननानै बुङो बेयाव माखासे समफोरा बा बोथोरफोरा जोंहा बारग'लांनाय जायोमोन आरो । आरो बेबायदिनो नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनबाय मा होननानै बुङो जोङो दोर बिरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे आथिखालाव गोबां माखासे आगजुफोर ओंखारबाय नङा होमबा? बेबायदिनो जेरै ट्रेक्टर बाइक पावार टिलार बेफोरबायदि ओंखारबाय बेनि गेजेरजों जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां गुवार गुवार हाखौ एवनानै जोङो आबाद मावनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो माइ आबाद मावनोबा जों बिस थ्रिस बिगाखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो मावनो हायो मानो होननानै बुङोबा बे खौ एवनाय समाव जोंहा गोबांथार सम लाया जायनि गेजेरजों होननानै बुङोबा जोङो आथिखालाव बेरोंदामिनजों जौगाहोजानाय गुबुन गुबुन माखासे आगजुफोर बेजों जोङो मा होननानै बुङो गोरलै समावनो खम समावनो एबा गोबां आबाद मावनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो गोदोनि आरो दानि आबादनि फारागथिखौ जोङो बेखौबो बुंनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो गोदोनि आरो दानि आबादनि फारागथि होननानै बुङोबा बेखौबो बुंनो हाबावो जे गोदो गोदाय जोङो मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय हासार एबा मोसौ खि बायदिसिनाफोरनि मोननाय हासारजों जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे गोबांथार रासायनारिक हासार बाहायनानै आबाद मावनाय जेरै जोङो गुबुन गुबुन हासार बिरोंदामिनजों जौगाहजानाय आगजुफोरजों बानायनाय बा आथिखालनि गोदान सानस्रि बा गोदान नोजोर बा गोदान आगजुजों नायबिजिरनानै जोङो दिहुनन्नाय माखासे मा होननानै बुङो हासारफोरखौ जोङो बाहायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। आरो बेबायदिनो गोदो गोदाय जोङो मा होननानै बुङो आबाद मावनाय समाव जोङो माखासे हाग्राफोरखौ जोङो फुस्रांनानै होनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो सिखाफोरजों जोङो एवनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो मा होननानै बुंदों गुबुन गुबुन आबाद मावनायाव जुदि बेयावहाय गोबांथार हाग्रा रज'योबा जोङो बेखौ माखासे रासायनारिक हाग्रा फोथैग्रा मुलिफोर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। बेबो मोनसे फाराग आरो बेबायदिनो जोङो नुनो हायोमोन गोदो गोदाय जोङो ज' ज' सावरि बादालि जालायनाय बा ज' ज' आबाद मावलायनाय जोङो बेखौ नुनो नुोन नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय गावाबागाव दोरोङारि बि दामिनजों जौगाह जानाय जोंहा माखासे जोनथोरफोरजों आबाद मावनायलाय जोङो ज' ज' आबाद मावनाय बा सावरि बादालि जालायनाय जोङो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां । जायनि गेजेरजों जोङो गोदो गोदाय खौसेथिया जादोंमोन बा जोङो आबादनि गेजेरजों जोङो खौसेथि बा अनलायनाय बा सैज्य होलायनाय जोङो खौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां। गोदो गोदाय आरो दानि आबाद मावनायाव जोंहा माखासे गाज्रि गोहोमफोरबो गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां जेरै गोदो गोदाय जोङो मा होननानै बुङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय हास हासारजों जोङो आबाद मावोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मा नुनो मोनबाय बिरोंदामिनजों जौगाहजानाय जोंहा माखासे आगजुफोरजों बा जेथोरफोरजों नायबिजिरनानै जोंहा दिरुनजानाय माखासे रासायनारिक हासारफोर बाहायनानै आबाद मावनाय जोङो बेखौ नुनो मोनो बेनि गेजेरजों जोंहा मिथिंगा आरो हानि मिथिंगा एबा हानि जोङो गुबुन गुबुन गेब्रेंनाय बबा गाज्रि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै गोदो गोदाय जोङो मा होननानै बुङो गुबै हासारजों आबाद मावनायलाय जोङो बेयाव जेबो मिथिंगानि खहा जायामोन नाथाय नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय गुबुन गुबुन ओ रासायनारिक हासार बाहायनानै जोङो आबादा आबाद मावनायाव जोंहा गोबां मिथिंगायारि एबा बारहावानि जोंहा गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां। आरो जोङो बेखौबो बुंनो हाबावोदि गोदो गोदाय खम सम खम आबाद मावनायनि थाखाय जोंहा गोबांथार जायगा नाङामोन एबा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गोबांथार दानफायनो नाङामोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनबाय गोबां आबाद मावनो हानायनि जाहोनाव बा खम समनि गेजेराव गोबांथार आबाद मावनो हानायनि जाहोनाव बिनि गेजेरजों जोंहा माखासे बिफां लाइफांफोर खौ दानफायनानै लांदां एबा लांदां खालामनानै जोङो दुब्लि एबा आबाद फोथार खालामनो गोनां जायो बेयाव जोङो माखासे माखासे बिफां लाइफांफोरा खमायलांनायनिफ्राय खमायलांनानै जोंहा मिथिंगायाव जोंहा बिफांनि अनजिमाया खमायलांदों। जायनि जाहोनाव जोंनि बुहुम बेखौनि जोंहा दुंथाया खमायां बारायलांदों आरो जोंहा अक्सिजेन गेसनि अनजिमाया जोंहा खमायलांदों बेबायदिनो कार्बन दाइ अक्साइडनि गेसा बांलांदों आरो गुबुन गुबुन माखासे गेसफोरखौ जोंहा बिफांफोरा बोनानै लायोमोन नाथाय बेखौ जोङो सोबखांनानै लाग्रा बा बोनानै लाग्रा गैयैलाय जोंहा बार बारमडलाव गोबांथार गाज्रि गेसफोरा बांलांनो हमदों। बेबायदिनो जोङो मख'नो हाबावो जे जोंहा गोदो गोदाय मा होननानै बुङो सुबुं अनजिमाया खम जानायनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफां बा आबाद मावनो जोंहा जायगाफोरा खम नांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गोबांथार आबाद मावनाय गोनांथि जायो आरो न' बां लुनो गोनांथि जायो बेबायदिनो थाग्रा खुलिनि गोनांथि जायो बेबायदियाव गोबांथार बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा मिथिंगाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांदों जेरैहाय अखानि बिबाङा खमायलांदों नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो बुहुमनि थाजेद थि बा समानथाया जोंहा खमायलांदों बेबायदिनो जोङो मख'नो हाबावो जे गोदोनि आरो दानि फाराग होननानै बुङोबा जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन माखासे मा होननानै बुङो जोङो। माखासे जोङो आबादनि बेलायाव जोङो मा होननानै बुङो खम दिहुनथाइ दिहुनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मा गोबांथार दिहुनथाइ दिहुनो बेनि गेजेराव जोंहा फारागखौ नुनो मोनबावो जे गोदो गोदाय जोङो एसे एसे बिबांनि आबाद मावनायलाय जोङो। रांखान्थियारि जौगानाया एसे खमसिन जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां आबाद मावनानै जोङो गोबां गोजौ मानाव जोङो रांखान्थि आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां? बेबो जोंनि मोनसे आबादनि बेलायाव जोंहा फाराग। ओ गोदो गोदाय जोङो माखासे खम आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो आथिखालाव जोङो गाव गावनो गोबांथार आबाद मावनानै गाव गावनि थांना थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो साफ्रोमबो साख्रि बाख्रियाव जोङो गो मोनजोब बाबा थाजोबनो हाया हिसाबै जोङो आबादनि गेजेरजों गोबां थार मा होननानै बुङो जोङो रांखान्थि गाव गावनि थांना थानायनि राहाखौ दिहुनना लानो हायोमोन नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो आरो गुबुन गुबुन फाराग खाथिखौ मख'नो हाबावो जेरैहाय जोङो गोदोनि दिनाव जोङो माखासे आबाद होननानै बुङोबा जोङो जोङो आबाद होननानै बुङोबा माखासे जिब जुनार फिसिनायखौबो जोङो आबाद होननानै लानो हायो जेरै गोदो गोदाय जोङो खम समनि खम समाव जोङो बा माफा मानै अमाफोरखौल' फिसिनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां फार्म खालामनानै जोङो बेयाव गोबां गुबुन गुबुन दाउ अमा बायदिसिनाफोरखौ फार्म खालामनानै बा जोङो फिसिनानै जोङो गाव गावनि थांना थानायनि जिउ राहाखौ जोङो फोजौनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां साबायखर। थाबाय नोंथांजों सावराय